ओ गिबि ओ गोजोन मोनाबिलिनि आंनि फ्राय माने गोजोननायखौ जासिहरनाय थाबाय नोंथांनिसिम
औ नोंथांनिसिमबो
दा आं कल खालामनाय जाहोनानो जादों जे आं नोंथांनि एबा नोंजों मोनसे आयदानि सायावसो सावरायनो सानदोंमोन आरो नोंथाङा जुदि सम होनो हागोनब्ला अब्ला आं सावरायगौमोन माने
औ नोंथां सावरायजागोन दे
दा आयदायानो जादों दा आथिखालनि मुगायाव जोंनि बिगियान एबा साइन्स बियो माबायदि जौगानाय लाबोदों एबा जौगाबोगासिनो दङ बेनि सोमोन्दै आं एसे फोरमायना होनोसै दा बिगियान बुङोब्ला जोंहा साइन्स जाय जायखौ जों बुजियो जोंनि समाज दा जेरै जोंहा गुबुन गुबुन जेरै कम्पिउटार मबाइल बिब्दिनो दिडिजिटेल बिब्दि गोबां ओंखारबोबाय जोंहा जुदि फरायनोब्लाबो जोङो मबाइल एबा कम्पिउटाराव जोङो जा कुइसन एबा सोंथि एबा फिननायखौ जोङो थाबैनो मोननो हायो आरो दा बिब्दिनो गोबां जौगानाय लाबोदों दा आङो हान्था मेलानि सायाव माबायदि जौगानाय लाबोदों जोंनि बिगियान एबा साइन्स दा आं बुंनोसै दा जोंहा हान्था मेला नि सायाव जेरै ट्रेन गोदोनि जुगाव जोंहा ट्रेन सालायनोब्ला अब्ला जोङो खैला सावनानै जोङो ट्रेनखौ सालायनाय जायोमोन नाथाय दानि जुगाव जोंहा इलेक्ट्रिक एबा मोब्लिबजों जोंहा खम समनि गेजेरावनो गोबां स्पिड ओइ माने खारनाय ट्रेन ओंखारबाय जायखौ जोङो बुलेट ट्रेन बुङो दा बियो बिगियान एबा साइन्सनि जौगाखांनायजोंसो लोगोसे बेफोरो माने हान्था मेलाया जौगाबोदों आरो नोंथां दा बिब्दिनो जोंहा जेरै कम्पिउटार एबा लेपटप बैफोरबादियाव जोंहा जेरै फिलिम एलबाम सं बानायोब्ला अब्ला जोंनो नांगोन कम्पिउटार मानोना जोङो कम्पिउटाराव जेरै इदिट खालामनाय एबा फट'ग्राफि खालामोब्ला जोंहा बेयाव प्रसेस थायोना बेखौ जोङो खालामनाय जायो आरो दा बिब्दिनो जोंहा ओ जोंनि जेरै जोंनि आखाइयावनो फुंनिफ्राय एबा जोंनि उन्दुलांनायसिम माने जोंनि आखायाव थाबाय थायो जायखौ जों मबाइल बुङो दा मबाइला जोंनि थाखाय माबायदि सोलायनाय लाबोदों दा आं बेखौ बुंनोसै दा मबाइला नि थाखाय मोजांबो एबा गाज्रिबो जों जुदि मबाइलखौ नांगौ नांगौनि नांगौ बिबाङै जुदि जों बाहायोब्ला अब्ला जोंखौ माने खहा खालामनाय नङा बे मबाइला नाथाय जों जुदि बे मबाइलाव जोंनो नाङि बेसाद एबा मुवा बेसादफोरखौ जोङो मबाइलाव नायनानै जोङो बाहायोब्ला अब्ला जोङो खहा खालामगोन माने खहा खालामजागोन मबाइलजोंनो दा बिब्दिनो जोंहा बिगियान बुङोब्ला जोंहा जेरै आथिखालाव ए आइ बुङो आर्टिफिसियेल इन्टिलिजेन्स दा बियो ओंखारबाय आरो
औ
खा ए आइ बुङोब्ला जोङो ओ ए आइ आ जिगुजौ बाजि मायथायाव ओंखारजेनदोंमोन आरो दा ए आइ आ गुबैयै ओ मानसिनि साननाय हनायखौ बुजिना लायो ओ जाय जोंनि मबाइल एबा कम्पिउटाराव ओ हाबनानै दङ ए आइ आ ओरैबायदि मोनसे ओ बेसाद एबा बेसाद नङा बेयो डिजिटेल मोनसे ओ साननाय ओ जाय जोङो जोंनि मोनथियै ओ एबा बबेबा मोनसे जायगानि जुदि ओ सावगारिखौ जोङो नायनोब्ला अब्ला जोङो ए आइ आव ओ जा बिनि जायगानि नाम बेखौ जोङो बुंनानै होयोब्लानो माने खम समनि गेजेरावनो जोंनो ओ दैथायहरो आरो दा जोङो जेरै मेडिकेल एबा हस्पिटालाव जेरै खासे एबा सासे मानसिनि जुदि बेमारखौ जोङो नायबिजिरनोब्ला अब्ला बै ए आइ आ एबा हेल्थ केयारा माने खम समनि मादावनो जेरै टिभि, केन्सार बायदि बेमारनि ओ लिस खौ जोंनो बर'नना होयो आरो बे ए आइ आ दा बिब्दिनो जोंहा फरायनाय थिङावबो जेरै ओ जोंहा फरायनायाव ओ सो ओ फरायसाया जे ओ माबा मोनसे सोंथि खौ जोङो मोनथि नो लुबैयोब्ला अब्ला जोङो मबाइलाव एबा ए आइ नि गेजेरजों जोङो ओ खम समनि मादावनो मिथिनो हायो आरो जेरै मबाइलाव दङ गोबां तुल ओंखारबाय जेरै साट जिबिटि गुगुल जि मिनि एबा गोबां टुल दङ आरो दा बैफोर एपसआव जोङो ओ जोंनि ओ नांगो जानाय ओ सोंनाय एबा फिननायखौ जोङो थाबैनो मोननो हायो आरो बै ओ बिगियाननि जौगानाया माने जोंनि फरायनाय ओ जोंनि ओ जानाय लोंनाय एबा थानाय बेफोरखौ माने गोबां सोलायबोगासिनो आरो दा बिब्दिनो जोंनिआ ओ जोंनि ओ एबा आबाद मावोब्लाबो जोंहा जेरै आबादाव गोबां रोखोमनि बेमार जानायखौ नुनो मोनो। जेरै बेयाव ओ एम्फौ बानाय एबा बै बिफाङा देरनो रोङि गोबां बेमार जायो। दा जों बे बेमारखौ जों मोनथिनोब्ला अब्ला जोङो ओ बै बिफां लाइफांखौ जोङो मबाइलनि केमेरानि गेजेरजों जोंहा फटक साफायना लाग्रोगोन ओ दा बै सावगारिखौ जोङो ए आइ आव जोङो आपलड खालामगोन एबा दैथाय हरगोन अब्लाना बै एै ए आइआ जोंनो ओ मा बेमार जादों बे बिफाङाव बे मानि एसे खम जादों एबा दै बिबां दै दैनि नांगौना एबा मा मुलि होनां गौ बैफोरनि सोमोन्दै माने जोंनो फारियै लिस खालामनो हरो आरो दा बिब्दिनो गोबां रोखोमनि ओ जौगानाय लाबोदों जोंनि ओ बिगियाननि ओ दिहुनथाइफोरा ओ जोंनि हान्था मेलानि सायाव बो आरो जोंनि सोलोंथाइ एबा जोंनि ओ थानाय एबा गाननाय जोमनाय बेलायावबो जोंहा जुदि ओ गांसे गस्ला एबा सुइटार बानायनोब्ला अब्ला जोंनो आखाइ एबा ओ जोंनि बोलोखौ बाहायनो नांला जोंहा गोबां मेसिन ओंखारबाय। गोबां ओंखारबाय आरो बिदिनो जोंहा बुंनो थांब्लाबो बुंजोबनो हाया दा बिब्दिनो गोबां जौगानाय लाबोदों आरो नोंथां।
औ
दा नोंथांङाबो जोंनि जे आथिखाल मुगायाव बिगियाननि जौगानाया माबायसा जौगाबोदों एबा जोंनि खाथि खालाफोराव जोंनि हान्था मेला एबा जोंनि फरायनायफोरा बेसेबां आवगायखो नोंथांङा बेनि बागै एसे फोरमायना होदो आरो आंनो?
औ नोंथां। नोंथाङाथ' बेनि बागै गोबां मोजाङैनो फोरमायखाबायानो। थेवबो आं नोंथांनो एसे फोरमायबावनोसै ओ जोंङो बिगियाननि जौगानायजों बुंनो थांङोब्ला फारसेथिं नायोब्ला ओ मोजांखौबो नुयो आरो जों फारसेथिं नायोंब्ला गाज्रिखौबो नुयो आरो जेरैबायदि नोंथांङा फोरमायदों जोंहा बिगियाननि जौगानायजों मबाइल फन बायदिसिना ओंखारनायजों जोंङो गोजान जायगायाव थानाय सासे सुबुंखौबो जे जोंङो बेखौ नुवाब्लाबो बेखौ मबाइल फननि गेजेरजोंनो बिनि ओ माबोरै दं बेखौ जोंङो बायदिसिना सोंनाय बा खबर लानो हायो आरो। आ जायनि गेजेरजों जोंङो जेरै सोलोंथाइ लानायफोरावबो दानि समावथ' जोंङो बांसिन फरायसाफोरखौनो मबाइल फननि गेजेरजोंनो सोलोंथाइ लानाय बा बायदिसिना अनलाइन क्लास नंङाब्ला जोंङो बायदिसिना साख्रिनि थाखायबो फरायनायफोराव जोंहा गोबां हेफाजाब होयो आरो। जे रोय खथियै बाथ्रा बा खौरांफोरखौबो जोंङो मबाइलनि गेजेरजोंनो मोननो थांङो। जोंङो गोदोसो बायदिसिना निउस पेपारफोर बेफोरखौ फरायनांगौ जायोमोन आरो। नाथाय जोंहा मबाइल फन ओंखारनायनिफ्राय जोंहा मबाइल निफ्रायनो बाय बायदिसिना खौरांफोरखौबो मिथिनो हायो आरो। बेबायदिनो जोंङो। बेखौ नोंथांङा जेरै फोरमायदों आबाद फोथारफोरावबो मा होनो हेफाजाब जायो होननानै। जाय जोंनि बिगियाननि जौगानाय जा जेरै ए आइ बायदिफोरखौ बाहाय नानै जेरै नोंथांङा फोरमायदों? नाथाय जोंङो दानि समाव बिब्दिखौ खायखखौल' मावनाय नुयो आरो। जायफ्रा गोजौ सोलोंथाइ लादों नाथाय जोंङो बांसिन जो मा होनो गामि ओनसोलफोराव आबाद मावनायाव खौ बाहायनायखौ नुवा आरो बेबाद बिदिनो जोंङो फारसेथिं नायनो थांङोब्ला जोंङो मबाइल फनफोरखौ बांद्राय बाहायोब्लाबो जोंङो बेनिफ्रायबो बायदिसिना बेराम जेरै नोंथांङा फोरमायदों बिब्दिफोरखौबो जानायखौ नुयो आरो बेनि अनगायैबो जोंहा बिगियाननि जौगानायजों गोबां जेरै सोलोंथाइ लानायावबो जेरै बायदि ला हान्था मेलाफोराबो मोजां जाब ाय जों जावोंथ ल सुबा आरो गोजौ सोलोंथाइ बायदिफोरावथ' गोदो जोंना बिब्दि सुबिदा गैयामोन। नाथाय जोंङो दानि समाव बिब्दि सुबिदाखौ मोननो थांङो आरो। बेबायदिनो जोंना गोदोथ' बिब्दि दारिमिन ब बांद्राय गैयामोन। मोन नालाय बांसिनानो जोंना आबादफोरनि सायावनो सोनारनांगौ जायोमोन आरो। नाथाय जोङो दानि समाव बिगियाननि जौगानायजों बायदिसिना दारिमिनफोर ओ बाय बेफोराव खामानि मावनानैबो जोंहा ओ न'खरफोरखौ न'खरफोरनि नांगौ जिरादफोरखौ सुफुंनायखौबो नुदों आरो ओ जोङो गामि ओनसोलफोराव बांसिन नुयो आरो गामिनिफ्राय बांसिन ओ नोगोरफोराव थांनानै जोङो दारिमिनफोराव खामानि मावहैनानै न' न'खरनि नांगौ बा सोलोंथाइ लानाय ओ फरायसाफोर दोङोबा बिसोरनियाव जोबोर ओ मा होनो हेफाजाब होनायखौबो नुयो आरो। बिब्दिनो जोङो ओ गोदो जेरै सुबिदा मोनाखैमोन नाथाय जोङो दानि समाव बिगियाननि जौगानाय जों गोजान जायगाफोराव थांनो थाखायबो जेरै नोंथाङा फोरमायदों। ओ बेबदाइद बिब्दिनो जेरै ट्रेन बायदिसिना अख्रां दावबायनाय बा जाहाज बायदिसिना ना ओंखारबाय आरो जायनि जाउनाव जोङो खम समनि गेजेरावनो दाबसे जायगायाव दावबायनो गोनांब्लाबो जोंहा ओ खम समावनो सहैनाय जायो आरो।
औ।
औ नोंथाङा बेनि बागै एसे फोरमायबावनो हागोन नामा?
दा बुंनो थाङोब्लाथ' जोंहा गोबां ओ जौगाबोबाय। दा जेरै नोंथाङा बुंलांबाय ओ जोङो एबा ओ दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगासिम जों माने ओ जेरै मबाइलनि गेजेरजों जोङो जोंनि राव एबा खोथाखौ जों बुंहरनो हायो एबा खबर लाहरनो हायो। दा बिब्दिनो गोबां जौगाबोबाय आरो दा ओ जोंनि जेरै ओ जोंनि जे बेमार जायोना जोङो बेमार अब्ला बे बेमारखौ जोङो ओ मा बेमार जादों बेफोरखौ नायनो थाखाय जोंहा खायसे सुबुङा हस्पिटाल थाङाबालासिनो माने ओ मोनसे एप्स ओंखारदो आरो मबाइलाव बिब्दिनो दा मुंखौ आं मोनथिथ'वा माने दा बे एप्सनि गेजेरजों माने जोङो ओ गावनि जे बेराम जादों बेखौ माने नायबिजिरनो हायो आरो। दा बैफोरो मानि थाखाय जादों होनबा जोंनि ओ बिब गियाननि जौगानायनि गेजेरजोंसो जादों नङा होमबा नोंथां बिदिनो गोबां रोखोमनि जोंनि ओ सुबिदा जोंनो गोबां खामानि होदो दा बिगियाननि जौ जौगानाया दा जोंहा बुंनो थाङोब्लाबो जों फोजोबनो हाया आरो। दा जोंना समाबो जाना फैबाय। दा नोंथांनिफ्रायबो जा एसे आं मोनथिना मोनबाय जोबोद गोजोननाय सा थाबाय आरो नोंथांनिसिम।
औ गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिमबो।